अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
अ नोंथाङा दा मा खालामदों?
नै जिराया दं नोंथां ओरैनो।
अ अब्ला नोंथाङा दसे सम सम होनो हागोन नामा? नोंथांनि समखौ।
फ्रियानो होनो हागोन दे बुंलाय।
अ बिदिब्ला कल खालामनायनि मोनसे का जाहोनानो जाबाय मोनसे टप टपिकनि सायाव कल खालायदोंमोन आं माने मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो थाखाय।
औ औ आयदयाबा मा सावरायजागोन दे।
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
ओ ओ बिदिब्ला टपिकआनो जाहैबाय जोंना माने बर'फोरनि गेजेराव माने निसा बाहायनाय जेनेबा बेफोरबायदिनो गोबां निसा दं नालाय बर'फ्रा बाहायबोदों खालावहाय ओ गथ' गथाय गासैबोखौबो खायसे खायसे बाहाय नानै गाज्रि जाबोदों बेफोरनि सायाव माने सावरायनोसै आरो सुंद'यै आ जों जों गाव गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायनानैसै नङा होमबा नोंथां?
औ फोरमायजागोन दे नों
अ बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै ना नोंथां?
औ जागाय दे नोंथां।
आ बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै आ बर'फ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माखासे निसाफोरखौ लाबोदों आरो माखासे माने गोदो गोदायथ' एसेबां माने आथिखालावबो बाहायबोनाय निसाफोरखौ बाहायबोआखैमोन। गोदो गोदाय जोंनि आजै आ जौमोननि समनिफ्रायथ' माखासे बेबायदिनो जौफोरखौल' बाहायबोदोंमोन बेबायदिनो औ बेबायदिखो थांखु, बिरि बेफोरखौल' बाहायनायखौ जोंनुनो मोनबोदोंमोन आरो। आ बेबायदिनो जोंहा जौखौहाय बर' फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोखानाय नालाय। ओ जेरैहाय जोंहा माखासे जे बर'फोरनि आसार खान्थि बा समाजारि
औ
बायदिसिना समाजारि खामानिफ्रावहाय हाबा हुखा बेबायदिनो सावरि बादालि बेफोरावहाय माने बर'फोरा जौखौहाय बाहायबोदोंमोन आरो।
औ औ
जोंङो जौखौहाय न'आवनो बानायनानै लाबोदोंमोन बर'फ्रा ओ जौ बानायनायनि माखासे गियान दंखायो जोंना बर' आइजोफोरनावहाय बेबायदिनो जौखौ माबोरै बानायनांगौ बेनि गियान थाना ओफाय जोंना बर' आइजोफोरा जेरैहाय जोंहा एमाव खौ माबायदि देनांगौ बेखौबो गियान थायो एमावनो मफ्राय माबायदि जोङो एमावखौ लगायनानै जोङो माइरंनिफ्राय माबायदि माइरंखौ रुनानै माबायदिहाय जोङो जौ बानायो माबायदिहाय जौ गिसिनिफ्राय माबायदिहाय जोङो जौ गोरानखौ बानायबोयो बेफोरनि माखासे जोंना बर'फोरना गियान दंखायो बेफोरखौ जोंहा बे खौहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय बेयो मोनसे थाखाबाय जोंना जौ गोरान जौ गिसि बेफोरो माने बेफोरो माने बर'फोरनि माने बाहायबोखाबाय थानाय मोनसे निसा आरो बेफोरखौ लोंनानैबो जोंहा माने बरफ फ्रा माने गोजोननाय लायो जेनेबा बिदिनो सावरि बहाबा मोनसे समाजारि खान्थि जायोब्ला माने बेवहाय जोंहा लोंनानैहाय बर'फ्रा माने गावसोरनि मेंनाय दुखु दाहा बेफोरखौ बावगारनो थाखाय ज' ज'नो खौसे माने जौखौ लोंलायो बेनि गेजेरावबो माखासे माने एखनबा एखनबा माने जोंहा जौ लोंनानै नांज्लाय नाय बुलाय बुज्लाय जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो लिमिटनि लोंनांगौ ना थाय लिमिटनि लोंनो रोङियावहाय माने जोंना बेबायदिनो खायसे खायसे समफोरावहाय माने बेबायदि नांज्लाय खमज्लाय जाबोनायखौ ओ जों खोनानो मोनो आरो बा नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो आरो जोंना जौनि बाहायनाया माने मोजांबो गाज्रिबो बे मानो होनना बुङोबा मोजां होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बे मोनसे बर' हारिनिनो मोनसे दोरोङारि माबा लोंग्रा नङा होमबा जौवा? जौ गोराना बेफोरो माने जौ गोरानखौहाय जोंहा माने बर'फोरायो ओ खायसे खायसे बर' सुबुंफोरा माने मेंनानै बहाबा खामानि मावनानै फैनानै मेंनानै मोनबाथाय माने मोनाबिलि समावहाय बेबायदिनो खापसे खाबनै लोंनानै माने मेंगानायखौ मोनो होननानै माने ओ लोंग्राफ्रा फोरमायना होयो आरो थायो आरो जोंनो आरो बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माखासे निसा बुस्थु बेबायदिनो मोननो हाबावो जेरैहाय जोंना ओ आथिखालाव बाहायबोनाय बेबायदिनो जौनि अनगायै आथिखालाव जौखौबो माने बेबायदिनो बर'फ्रा अखल न'आव बानायनाय जौखौल' लोङा निसा लाया बेबायदिनो जों हा ओ टाउन सहरफ्राव गुबुन हादरनि फैनाय जेनेबा जेरै ओ बेबायदिनो बिलाथि जौ, बियार बेबायदिनो रुम बेफोरखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ बेजों लोगोसेनो आथिख खालनि बर'फ्रा बाहायबोबावदों मा माखासे निसा होननानै बुंङोब्ला जेरैहाय सिगारेट बेबायदिनो ओ गान्जा बेफोरखौ खायसे खायसे बेबायदिनो बर' सेंग्राफ्रा बाहायबोगासिनो आरो जेनेबा बेफोरखौ लानानै जोंना बर' समाजाव माने गुबुंले थासारि सोरजिदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा उन्दै समाव फरायनांगौ स समावहाय मोजां मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोनां समावहाय जोंहा बिसोरो ओ गावसोरनि बिमा बिफानि खोथाखौहाय लायालासिनो खारखुमा-खारखुमा सोरबा गुबुन लोगोफोरजों जायो। ओ बेफोरावहाय अस्थाद जेनेबा सोबखुबग्रा लोमखुबग्रा बेफोरजोंहाय थांफानानै बाइक साखाव-साखाव बहाबा बहाबा बेबायदिनो लोंखुमाहैनाय जौफोरखौ बायनानै आरो बेबायदिनो गानजा सोबखुमा हैैनाय फोर माने गाज्रि अबस था जानानै फैदों आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आ आरो बेबायदिनो जों आ मोननो हाबावो बर' हारिनि गेजेराव ओ बेबायदिनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बेफोर गाज्रि बेसादफोरखौ लानानैहाय माने बेबायदिनो गोदाव सोराव जानांनाय बे बेबायदिनो सोरबा सोरबा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुसाइद जालांनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो। बेबायदिनो बेफोरखौ लानानैहाय गंसे न'खराबो माने फिसा फिसौखौ लानानै गंसे न'खरा माने बेसेबां माने सिमां नुयो बेफोरबो माने थेर बेथेर जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बर' हारिनि गेजेराव आथिखालाव ओ बेफोर निसा बुस्थुफोरा माने आथिखाल आथिखालाव गोबां माने ओ गोसारबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो। बेबायदिनो निसा लायै लायै माने बिमा बिफाफोरखौ खौनो सिनायलिया न'खौ सिनायलिया बहाबा बहाबा थांनानै बायदिसिना माने खामानि मावहैग्रा जाबाय जेरैहाय सासे द्राग्स लाग्रा सुबुंङाथ' बे द्राग्सखौ मोनाब्ला नो माने बिसोरो थानो हाया मा खालामगोन मा मागोन जायो बेबायदिनो जोंहा ओ बे बेफोर निसा बुस्थुआ फैनायनिफ्राय ओ जोंनि बर' हारिनि माखासे जाखांफुनाय सेंग्राफोरा लाइमोनफोरा माने ओ मा होनो बेखौ थेबायथे जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेयो जोंनि गंसे न'खरजों लोगोसे गंसे गामिजों लोगोसे गंसे हारि बा मोनसे हारि बा जोंनि बर' हारिखौ माने खैफोद गोनां होनना माने खैफोदाव लांनो थांगासिनो आरो। बेफोर निसा बुस्थुफोरा बेफोरखौ जोंङो ओ बेफोरनिफ्राय जोंङो रैखा मोननो थाखाय जोंङो माखासे ओ माखासे ओ आफादफोर दंङ बेफोर आफादफोरा मा ओ बिसोरखौहाय फोसाबनो थाखाय माखासे थांखिबो लानांगोन आरो बेबायदिनो बहा हारिनि गेजेराव आरो बेफोर बुस्थुआथ' इनलिगेल माने पुलिस नुबाथायथ' हमखायो दानि आथिखालाव गोबां बर'फ्रा बर' सुबुंफ्राबो हमजागासिनो बेबायदिनो निसा बुस्थुखौ लायै लायै। ओ बेबायदि आरो ओ नोंथाङाबो जेनेबा बेफोरनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा बर'फोरनि गेजेरावहाय निसा बुस्थु लानायनि सायावहाय ओ नोंथां
नोंथांङा नोंथाङानो औ नोंथांङानो जिखिनि बुंलांखाबाय थारखौनो बुंदों नोंथांङा जे गोदोनिफ्रायनो जों बर' हारिफ्रा निसाखौ लाया नंङा लाबोदों। जोंङो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जौ जौआथ' जों गोदोनिफ्रायनो मानेखि बर' हारिया दोरोंङारि गियान बाहायनानै बेखौ जोंङो बिफां लाइफां बायदिनिफ्राय जों बुथुमनानैसो बेखौ मानेखि अर्गेनिक हिसाबैसो जों अर्गेनिकआनो जायो जों बेखौ न'आवनो बानायनानै गावनो मानिके जेबो मेडिसिन बाहायनाय जाया बेहाय ओंखायनो बेखौ लानायाव एसेबांबो मानेके लिमिटनि लाबा खहा जाया नोंथांङानो बुंलांखा दों थारैनो बे सैथो जौआ
आरो बे जौआ गोबां बिफाव लायो जोंनि बर' हारियाव मानेखि जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदि सा वरि जानाय सावरि जानायनिफ्राय लानानै जों हाबा सारादु फोरबो गासिबावबो बर' हारिया मानेखे जौखौ गाहाय बिफाव लायोमोन आरो गोदो। बुहुद मानेखे जौआ मोनसे गाहाय बिफाव लायो होनना बुंबाबो जों बुंद्रायनाय जाया मानेके जेरैबायदि बिदि जों सावरि लानायाव बेखौनो सिगांङै जों बेखौनो सुबुंनो मानेखे होनाय जायो आरो बेनि अनगायै जों सोरबा जोंनि न'खराव आलासि फैबा जौजोंसो सिगांग्रो सिबिनाय जायो मानेखे बे मानसिया जौ लोंग्राबा जौखौसो बेनो होफैग्रोनाय जायो आरो ना। बेनि उनावसो बिनि सोमोन्दैफोर सोंनाय जागोन बेफोरबायदि। नाथाय माखासे बिथिंखौ जों नायनो थांब्ला बेखौ जोङो माखासेयाव मोजांबो आरो माखासेयाव गाज्रिबो नुयो आरो नोंथां। जेरैबायदि जों गाज्रि होनना बुंनायाथ' नोंथांङानो बुंलांखा- बाय माखासेखौ जेरैबायदि जौजों माखासे न'खरफोराबो थेर-बेथेर जायो। आरो माखासे जोंनि लाइमोनफोरा उन्दै बैसोआवनो जौ बाहायनानै गावनि सोलोंथाइ गावनि गासैखौबो गारनानै माने बिब्दि आसखान्दा जिउ खोमाना लानांगौ जादों खायफाया। जेरैबायदि आरो खायसे न'खरफोरा मानेखे जि नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि लिमिट नि बाहायनो रोङा बेफोरबायदि न'खरफोरा जेरै थेर-बेथेर जालांदों फिसा फिसौखौ मानेखि फोरोंनाय जेबो ताल लाया। गावनि जुमाय लोंनाय एबा जौ लोंनाय बेफोरखौल' मानेखे सानबाय थासै बे- फोराव माखासे मानोके जोङो बांद्राय निसा बाहायबाथ' जोंनि खर'आ मानेके खामानि होआ बिनि थाखाय मानेके सानस' साननो हायि बेफोरबायदि माबाफोरा सोमजियो जानांगौ आरो। आरो माखा- माखासे बिथिंजों जों नायनो थांबा जौआ जोंनि थाखाय मानेखे खौसेथि होननानै बुं खौसेथिखौबो लाबोयो जेरैबायदि जों सावरि जानायाव मानेखे बेहाय
औ
बेहाय जों बाहायनायजों मानखे गावनि दुखु-सुखु माखासे खोथाबो सावरायलायगोन। आरो बिनि गेजेराव जों हाबाफोर बेफोरावबो जुमाय बा जौ बाहायो बेफोरावबो जोंनि मानेखे एसे जौगा जोंनि गाहाय बिफाव लायो आरो बर' हारियाव आरो बिनि गेजेराव जों बुंनो थांङोब्ला जौआ आथिखालाव मानेखे बांद्राय एसेबां मानेके बेफोरजों अर्गेनिक बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जाला नोंथाङा बुंनाय बायदि। जेरैबायदि बर' हारियाबो माखासे जोंङो गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन देशफोरनिफ्राय लाबोनाय जौ-जुमाय। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बेला- थि जौ बेफोरखौ जों बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जासै। जेरैबायदि बैफोर जौफोरा माबोरै बानायनाय जों बेखौ जेबोखौनो मिथिया। थेवब्लाबो जों बे- खौ सुबुं हारिया बाहायदों नाथाय माखासे बिथिङाव जों बेफोर बाहायनायाव गोबां खहाखौनो जों नुनो मोनो मोननो थांङो। जेरैबायदि माखासे बेफोरखौ लोंनानै जोंनि बेमारबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरैबायदि माखासे बेफोरखौ लोंनानै जोंनि जिउफोराबो खहा जानाय- खौ नुनो मोननाय जायो आरो माखासे जेरैबायदि जों ओ बेसाद- मानेखे फेग्रा मुवा होनना बुंब्लाथ' गोबां दङ जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव मानेखे बैफोर गुबुन हारिनिफ्राय गुबुन हारिनिफ्राय नङा सरि। मानेके जाय मानेके बैफोरबायदि बिदि निसाफोरखौ गुबुननिफ्राय लाबोनाय बा गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय बेफोर निसाफोरखौ आथिखालाव लाइमोनफोरखौ बां- बांद्रायै बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदि बाहायनायाव गोबां मानेखे लाइमोनफोरनि जोंनि जिउ खहा जादों होननानै बुंनो हायो। नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैबायदि ड्राग्सनि बाहायनाय बेथ' जोंनि थाखाय आथिखालाव गोबां मानेखे लाइमोनफोरनि जिउ खहा खालामदों बिनि अनगायै आरो जेरैबायदि फिसा बिरि सिग्रेट बेफोरबो गाहाय जोंनियाव बिफाव लानायखौ जों गाहाय नुनो थांङो। गोदोथ' जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदो बर'फोरा सोबोमोन जानांगौ खोनानायाथ' खोनादों बिफांनि बिलाइफोरखौसो थननानै बा खागज थननानै बे बेफोरबायदिसो सोबनायखौ नायोमोन नाथाय आथि आथिखालाव बैफोरखौ जाय गोदान मुगाजों ओंखारनाय बैफोर मा बोरै बानायो जों बेखौ जेबोखोननो मिथिया नाथाय बे बेफोरखौ जोंङो बाहायनाया जोंनि गोबां खहा खालामदों आरो देहानि आरो जोंनि जौखौ जों बुंनो थाङोब्ला माखासे बिथिङाव जों माने गे जेरैबायदि जौ बाहायनाया माखासेयाव जोंनि बेमार आजारावबो मानेखे हामो होननाय बायदिसो आरो जोंनि जेरैबायदि